औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो फिन गाहाम हामलानायखौ जासिफिननाय जाबाय दा आंनो
दा आं नोंथांनि सेराव मोनसे आय दा लानानै फैदोंमोन माने बेखौ सावरायनो होननानै नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
औ औ आं सावराय जागोन दे
औ माने जोङो बे बा बादायारि मुगायाव जोंनि जि जोंनो मानो सोलोंथाइखौ नांगौ बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै आखायाव लादोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन
औ बे आथिखाल मुगायाव सुबुं माहारिनो सोलों सोलोंथायाव मा सोलोंथाया मानि थाखाय गोनांथार बा सोलोंथाइखौ जोंनो मानो होनांगौ औ बेनि बागै एसे बो एसे फोरमायनो नामा नोंथाङा
औ दा सोलोंथाइखो होनना बुंङोब्ला जोंङो सोलोंथाइखो जों मोननै रोखो खोमै मोनो मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ खालि सोलों फुंनाय माने मोनसे जायखिजाया ओरैनो जास्ट गावनि लाबा लाबनि थाखाय बा गावनि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे ओ डिग्रि लानानै औ गावनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय गावनि प्रफेसनेल लाइफनि थाखाय मायबा मोनसे एसिभमेन्ट खालामनो मोनसे जे गियान आरजिनो फरायनाय डिप्ल'मा लानाय बे मोनसे सोलोंथाइ। आरो जोंङो फारसेथिं बुंनो थांबा मोनसे बिखौ जोंङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनना बुंनो हायो दा सोलोंथाइखौ जों मोननै रो रोखोमै लानो हायो आरो दा जोंनो सोलोंथाइखो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखो जोंनो मानो नांगौ बा सोलोंथाइखो मानो नांगौ दा सुबुं माहारि हिसाबै जोंङो थांना थानोब्ला ओ जोङो गावखौनो मोनसे बे सोद्रोमस्रि माने ओ जोङो मानसि हिसाबै जोङो बयनि फैबो जोंङो साननो हनो गोरोंसिन जिब हिसाबै जोंनि ओ मावनाय आदर्शआ ओ जाहाथे मोनसे मोजां दिगखै थाङो जाहाथे जोंनि खामानि दामानि मावनो नाया ओ गुबुननि सोरनिबा ओ खै फोद गोनां जाया ओ जोंङो माबा मोनसे मावनो थांनायनि सिगां जोंङो साननो हायो। जोङो जायखिजाया माने फारफ्रोमबो बि थिंङाव जोङो ओ उनसिन सिगां साननानै आवगायनो हायो ओ जोंनि जिउ खुंनाय राहाखो जोंङो मोजांङै खालामनो हायो। बा जोंनि ओ जानाय लोंनाय थानाय गाननाय-जोमनाय जेसेबां जोंनो गोनांथि जायो। दा बेफोरखो जोङो गोरलैयै मोननो हायो बा जोङो मायोबा मोनसे सा ख्रि-बाख्रि लानानै गावनि न'खरखौ जोंङो मोनसे ओ गोजोन थासारिसिम खुंलांनो हायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोंङो दानि जु जुगाव जोंङो सोलोंथाइ लानाय जायो दा बे जाबाय मोनसे प्रपस प्रफेसनेल इडुकेसन माने मोनसे ओ जिउनि थाखाय बा गाव मोनसे लानो थाखाय जों सोलोंथाइ लाय आरो गुबुन फारसेथिं मोनसे सोलोंथाइ होनना बुंबा जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनना बुंनांगोन दा बे गुन गोनां सोलोंथाइया जाबाय मामोबा मोनसे ओ जिउवाव जोङो मायबा मोनसे मा होनो इखो ओ खैफोद आफोदजों मोगा मोगि जायोब्ला बे खैफोद आफोदनि दा माबायदि बारग'नो हायो? गोसो हमथानो हानाय गोहो बा बहाबा मायबा मोनसे जे दावराव दावसि जायोबा बे दावराव दावसि बिखो जोङो माबायदि ओ सुस्रांनो हायो अ जेंनाखौ जों माबादि लांनो हायो दा बेफोरनि मोनसे मोजां समादान मोनसे मोजां सुस्रांनाय लाब हानाय मोनसे गियान आरजिनाय मोनसे गोजौ सोलों फिथाइ लाना ओ बयनिबो इकुवेल बयनिबो मोजां साननानै खामानि मावनाय जोङो सोरनिबा जाहाथे रावखौबो गोजौ गाहाय सानाबालानो खामानि मावो बयनिबो मोजां खामानि मावनो हानाय दा बे बेफोरबायदि जों मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लायो दा बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जोङो ज रायजो राजाफोरनिबो मोजां खामानि मावनो हायो माने सुबुं समाजनि थाखाय मोजां जायो आरो दा जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सोलोंथाइखो लानाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
उ ओमफ्राय दा बि औ बुं
माने आथिखाल मुगायावथ' जायफोरा सोलोंथाइ गैया बिसोराथ' माने जेबो मुलाम्फा गैया होननाय बायदि जाना दं नङा होमबा नोंथां?
अ दा ओब औ जोङो खायसेखौ बुंनो हायो जेबो जों जुदि सोलोंथाइ गैयाबा दानि जुग जुगाव सोलिनाया एसे गोब गोब्राब जानानै फैबाय ओ जोङो बेखौ
औ नोंगौ। माने बे बादायारि मुगायाव माने औ बे बादायारि मुगायाव माने जोंनो सोलोंथाइया माने इमफ फरटेन आरोना।
औ औ मोनसे जोबोर ओ गोनांथार मोनसे आयदा मोनसे गोनांथार आयदा औ उम दा बे सोलोंथाइया ओ जोंनि सोलोंथाइया जे जोंखो जाहोथारगोन बेबो नङा
नङा अ।
ओ ओ जोंखो जाहोनाय लोंहोनाय न'खर खुंनाय दा बे जोङो फरायनानै बा मोनसे दिप्ल'मा लानानैसोदि जों न'खर खुंनो हागोन बेबो नङा ओ जोङो जायखि जाया सोलिनोब्ला थांनानै थानोब्ला ओ जोङो जायखि खि जाया नङा जायखिजाया मोनसे खामानि मावनानै जोङो सोलिनो हायो।
औ हायो।
दा नाथाय ओ जोंनो सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ होनना बुंबा जों मोनसे सोलोंनानै फिथाइ मोननायखोनो जों सोलोंथाइ बुंनो हायो। दा जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोङो गियान आरजिनांगोन
औ जों सोलोंथाइजों लानानैनो माने मोनसे गामिखौ फोसाब नो हायो बा मोनसे अ समाजखौ दैदेनो हायो बा समाजनि नोजोराव जों गोरों गोरा जानानै मोनसे हारिखौ माबोरै जौगालां मावनायाव मदद खामनाय बेफोरनि फारसे माने
औ औ औ ओ ओ उम दा बाथ्राया नोरै जाहैयो ओ जेब्ला ओ सासे से मानसिया सोलोंथाइ गैया अब्ला बियो यै गियान मोननाय नङा। जेब्ला गियान मोनाब्ला बिनि साननाय हनाया मोनसे ओ मानसि सोदोमस्रि खासेयाव गोलैनाय नङा आरो दा जाय मानसिया सोलोंथाइ लानानै बिनि साननाय हनाय गियान आरजिना लाबाय बे मानसिनि साननाया एसे से आलादा जागोन बे मानसिनि मावनाया एसे आलादा जागोन थाय जाय मानसिया सोलोंथाइ लाया बिनि मावनायफोरा एसे आलादा जागोन दाबो जायखौ समाजा गनायनाय गनायथावना नङा माबा मोनसे माने जिहेथु सिगांनिखो साननो रोङा नालाय उन सिगां साननो रोङै जागोन दा बे खायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो
औ नांगौ नांगौ दा औ बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर उम
दा आङो बुंनो सानो दा जोंनि सोलोंथाइ लानाय बुङोमोन फोरमायनो सानो दा जोंनि जि दानि जुगनि सोलोंथाइ लानाय
औ
बे सोलोंथाइ लानाया जोङो बांसिनै नुनो मोनो सोलोंथाइनि मुङाव मोनसे दिप्लमा नागिरनाय आरो गावनि प्रफेसन माबा मोनसे खामानि मोननो लुबैनानैसो मोनसे सोलोंथाइ लानाय बायदिखौ नुयो आरो
औ मानि आजिखालि आरो माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय सोरबा जिउनि राहा दानो बा गाव खौ मोनसे समाजाव माने सासे सुबुं महरै दिन्थिनो थाखायबो माने सोलोंथाइखौ लानानै माने साख्रि बाख्रिनि थाखाय नाजाथाबनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो ना
आतसा
दा बाथ्राया जाहैबाय दा दासिमहालागै बर'फोरा माने सोलोंथायाइाव आगोलनिख्रुइ बा गोदो गोदायनिख्रुइ जौगाबाय होनना सानो ना जौगाखै होनना सानो नोंथाङा
दाथ' जोङो सोलोंथाइ बिथिङावथ' गोबां जौगाबाय नङा होमबा ओ गोदो जोङो गोबां जों आसि बिजौआव साननानै जोंहा डक्टर दंमोन इन्जिनियार दंमोन नाथाय जोंहा दा सोलोंथाइ जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा डक्टरनि बि बिबां बांबाय इन्जिनियारनि बिबां बांबाय आइ एस सि एस अफिसार ए पि एस सि अफिसारनि अनजिमाया बांबोबाय दा जोङो बुंनो हायो जे आगोलनि सोलोंथाइ लानाया लानाया दा दिनैनि सोलोंथाइ फिथाइ लानाया एसे गोजौसिन जाबाय आरो आगोल जों जेरैबायदि सोलोंथाइ लानानानै जोङो गामि ओनसोलावनो थादोंमोन नाथाय दिनै सोलोंथाइया जौ जौगानाय लोगो लोगो जोङो टाउन सहराव थानो लाबाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खराबो जौगाबाय फारसेथिं जोङो सोलोंथाइ बुंनो थाङोबा सोलोंथाइयाव जोंहा जथेस्थ' नांगौ निया एसे जौगाबाय आरो
जौ बाबायो औ
औ
माने इयुन समाव जे जोंनि हारिया सोलोंथाइयाव बेसेबां माने जौगालांबावोनखौ मिजिंथियोना नोंथाङा माने जौगालांबाबोन होननानै सानोना साना
दा जौगालांबावगोन बा बेसेबां जौगागोन बेखौथ' थोंजोङै बुंनो हानाय नङा दा जोंनि समाजनि थासारि बे नायनानै दा जोङो जौगानांगौनि थासारिनि आबहावाया एसे बेलेग जानांगौमोन आरो फारसेथि थिं ओ जौगायै बेफोरनि मोनसे आबहावाया बेलेग जायो। दा जोङो जेरैबायदि नुनो मोनदों दा जोंनि सोलोंथाइ लानाया आरो दा नैबायदि टेक्न'लजि मुगायाव जोंनि सोलोंथाइ लानाया बे टेक्नलजि मुगा ससियेल मिडिया जुगाव बे ससियेल मिडियाखौ साइदआव दोननानै जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लागोन गोजौ सोलोंथाइ लागोन दा बे गोजौ सोलोंथाइ लानायनि लामाखौ एसे खम नुहुरो आरो। मानोना दानि जगा जाबाय मोनसे दे टेक्न'लजि मुगा मोनसे ए आइ मुगा बा मोनसे ओ नेटनि जुग नालाय दा बेफोराव जोङो जुदि बे टेक्न'ल'जि मुगाजों गोरोबफानानै बेखो जोङो गोरोब थानानै जोङो साइदाव दोननानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो रोंनांगोन बिनिफ्राय जोङो मोजांखौ आरजिनो फोरोंनांगोन जुदि जोङो गाज्रिखौ आरजिनानै गाज्रिखौ जों लानानै जुदि थाबाय थायोब्ला खिन्थु जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानोब्ला आरो जुदि जोङो बे फोर टेक्न'ल'जि मुगानिफ्राय गोनोखो मा होनो गोदान मुगानि जिथु ए आइ जुग जाबाय आर्टिफिसियेल जुग दा बेफोर जुगनिफ्राय जों जुदि मोजां बिथिंखौ जों जुदि आजावना लानो हायोबा जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगागोन होननानै मिजिं खालामनो हायो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे सम माने सम होनायनि थाखाय दा दिनैनि सावरायनाय औ बेखिनियावनो दोनथ'सै ना मा फुङ नोंथां माने समाबो जाबायमोन दे गोजोन्थों